आङो ओ दङ ओरैनो।
मा ओंख्रैयमोन?
ओंख्रिया माबासो जोंना मा होनोमोनलाय जारि ना। ओमफ्राय जेबो गैला।
ए जोंना माबा बा अनला दाउ ओमफ्राय मेवा।
बा गोथावथार।
उम माइखौ गायखांजोब्बाय नोंस्रा?
गायखांबाय एसे दंबावो खोथिया फुदोंमोन दिनि खो खोथिया फुखांबायखोमा थांबाय मानसिफ्रा।
ओम दुगैखांबाय?
दुगैखांबाय आङो।
ए आंहा दुगैथ'वाखैहाय खर' लोबनांगौमोन आंहाबो। बेलिब नायानो जायासै।
लोबखांबाय आं खर।
औ।
औ औ खयथा जाखो मोनथाय टाइमआ बावदोसो अ।
दा बेलासियाव गलायाव साहा लोंहैगोन दे जोंहा।
गलायाव औ औ।
आदैनियावहाय औ।
जायो। जायो दे थांगोन आं दाय खयथासोआव थांनो। बेसे टाइमाव थांनो?
ब्रै रिंगासोआव थांनोसै।
दे दे।
सोलोंसाफोरा दिनै फैनाय नंखाया खोमा?
बन्द'खा होमबालाय। नोंसोरलाय माइ गायाखै नामा?
जोंहा माइखौ गायथ'वसै
ए
मामि मोना आयाव आइमोना माबादोंना मा होनो? फुख्रियाव ना दोननो नागिरदोंनाा ओंखायनो। ना फावना दिहुनदो हैदों नालाय।
जोंना बै गारजा खर'निया दंबावो एसे एसे गायदों खोमा आरो मैया ओमफ्राय एसे खावसे दङ। अखा हानायावनो गायनानै लाखायाबा ना गुरहैयाखै दैयानो। अखा हानानै गिदिर ना रानाखै।
ए जोंहा बो थांथाराखै जेखायानो गैया। बाय बायनांसिगोन नोंसिनि आयंखौसो हेबो होननानै सानदोंमोन आङो। खबाइ गंसे जेखाइ गंसे दानो सोंोन सोंनानै खोन्थ हरबानो जाबाय आंनो।
आयौ मोनहा मोजाङैनो दंसै
औ दंजोबो गाससिबो। सिनाला मारि मद होन
औ मोजाङैनो दं।
जेरावबो थांथाराखै आलासियानो।
थांथ'वाखै
ए
बे खाथिनि आब'मोनावसो थांनो थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय नोंखौ लेंहरनोसो सानदों। दोंमोन आङो।
ए आरो माब्लाबा थांगोन ज'नो जोंहा।
औ नै दा गथ'फोर गथ'फोरनि सुब्द मोनथायाइ जोबबाथाय सोलोंसाफोरा फैनाय नुबा थ्थ'आाना होनबा थांनोसै ज'नो
जायो थाइजौआबो जोबसिगोनसो नै गैलानोबा बोथोरा।
गैलाथ' आरो। आंहा लिसु फिथाइया जोबनानैसो दासो जानो जानो
आंहाबो जोंहा लास्टनि खेबसे थाइजौ गायजोबोनांगौमोन ज' बिनो
ओइ नङाबा दा बेलासिफोराव फैदो खोमा ज' जानो सिगां।
द ज' जागोन।
औ
गरम थारलि
गरमथाथ' आरो।
एसे सान्दुं दुंबानो गरम जायो।
उम अखा अखा हाबाय थानायाव। गुसु गुसु थाबाय थानानै दा नै माबाबाय सान्दुं दुंनानै हाव औला
हावहाव जायोथ' आरो।
दा फै बेलासियाव जोंनाव बेरायनो
दे दे दा थांगोन आङो
ओ
गासिबो मोजाङै दंजोबखायो ने?
मोजाङैनो दङ दंनायालाय जेबो जाथ'वाखै इसोरनि अरदाव
जेरावबो थांनांगौबो गैया गरमखायनो
ओ न'आव गोदाव सोराव माबासो मा होनोमोनलाय आगैखौ दहाय सोंहरनो थिनहरदोंमोन आङो बेयाव जों सानजों जि थांनो होनदोंमोन ना
औ
माबा मोनसे जुरनो नागिरदोंमोन ना जोङो
औ
ओमफ्राय सोंहैनो होनदोंमोन आरो गाव थांनो नागिरखादों आं रां लायनो इदि होननानै आं बेयावनो थांनो नागिरखादों रां लायनो ओमफ्राय सोंबोगोन दे आं होनदोंमोन ओमफ्राय दा सोंबोगोनना सोंबोआसैथाय? दहाय फन हरनायावबो दहाय हरनायावबो मा होनो मादैया हरदो होननानैल' खोन्थाबाय दा ओमफ्राय मादैयाबो दाख्लै फोरोंफैनाया बेयावसो थांनो होननानै सोंदोंमोन आरो ओमफाय बिदिनो बबावबा दावबायहैनोबो नागिरदोंनो ओमफाय बे दावबायनायाव दालाय माबा नांगौ ना बेबो गावस्रा ओ दाननानै दोनखानाय दंनो ओमफाय सोरबा थाङा नामा होनदों गावसोरनि लोगोआ मफ्राय बेयाव थांफानो नामा होननानै सोंदोंमोन आंखौ आमफ्राय आंहा राङानो एसे होननानै लायोनि थाखाय ओंखायनो थांथ'ला आङो होननानै बुंबाय आं
दा सोंहरनांसिगोन र' माइायदि सोंबोदोंना सोंबोआखै?
थदो थाङोबा थदो होननानै बुंबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय आङो बानोबो ओंखारलाय आङो हान्थामेला खालामबो हाया ना बांद्राय खर'फोरा बोथोर गर माथ' राव मारै बिदियाव आङो बिदि हान्था मेला बांद्राय थांलाय फैलाय खालामोबा हाया माने खर'आ बेनि थाखायनो उम हायाना
जेरैबो जारला होनदो
आमफ्राय ओंखामा
जाखांबाय दहायनो
ए आंबो जाखांबाय जाखांनानै एसे गोलांदोंसोमोन आङो ओमफाय सानबायखि नोंजों दसे रायज्लायनोसै सानबाय
ए आं आइखौनो सोरजों मा खालामनानै थानो गोदाव सोरावसो मोनगासिनोमोन आला खाला नो नों फन नों हरनानैसो औ
बे थाइजौजों दालाय माबा बानायोना बिदि बिदिसो लोंनायनो लुबैदों आं दैयाव होनाय दै बरफ फ्रिस माबायाव गुसु खालामगोन दोनानै
मा बानानै रोसि
ओ ओरै सिथ दोहोनानै ओ मानसिफोरखौ लोंनाय नुलाबायो दा जा लोंनो लुबैयो आं। ओ गायखेर दाखा होदेरलायो खोमालै मालाय उम ओमफाय आं बानायफेरिखायनो जागोन ना जाया बो सानद्राय लाङो आरो बो बानायनायनो लुब
जागोन सिनि सिनि एसे होनांगोन सि
उम
गाइखेर होदो ओमफाय थाइजौखौ होदो गोदै गोथाव जागोन। नबा ओ थाइजौनि गोदैया आरो बे गाइखेरखौ बांद्राय माबानाय नङाना गोदै खालामनाय नङा।
एसे होदेरनांगोन बे सिनिखौ होमबासो जागोन। खर' लोबनो सानदोंमोन लोबग्रायानो गैया।
खर'आसो दहाय फुङावथ' गिदिंनाय गिदिंनाय मोनलायबाय बे गरमनि थाखायनो
लोबगबाय आंहाबो जि गोबाव जाबाय मोन लोबिया। खावफि जाजोबायमोन खरानो मानजोबायमोन। खानायानो बोरैबा जायब्रें ब्रें मोजां
ओ ओ एसे आंनाबो बिदिनो जाग ग्रा जाबाय मारै मोजां जाबावोनसो सानबाय मा खालामबा आरो होनदोंमोनखि नि मानस फोरा होनोखि जबा बिबारजों बोयो सालखुंगुरस ना मास फिफां दंना मोनसे बेजों होयोबा खानाया आराम जोङो बिदि होनो ओमफाय आं आवगोलाव होयोमोनबो खिजानि होनायनि थाखाय आव मोजांबो जायोमोन खोमा उम दा गोसोखौनो जाला बानायनोनो गोसो जाला आङो खर' लोबनांगौखौनो
ओ खर'खौनो उम उम खर' लोब्बा नायै माला लोब
बेखौनो बिराद गिदिर खामानि मोनखायो आं
दुगैबाय थानायखौ जेबोला खर'खौनो
ओ बे खर' लोबनांगौ खामानिखौनो जि गिदिर खामानि बायदि मोनो। ओमफाय लोब्बानो दसेनो स्र' जायो आरो
टाइम सबाथाय जिस आयु मोनसे माबाबा खामानि दं बायदि मोनथारो।
ओ आंहा दिनै सान्दुं दुंबाबो जिखौनो सुनो मोनासै। जिस दाख्लैफोर सुनायानो
मैया सुबाय ओमफाय एसे ओ
सुनायानो जि दं नालाय ओमफायो जायगाबो गैला माबो आइयाबो होनबाय सि सुथ' नांला होननानै
बिमाया एसे ओ रानदों खावसे रानाखैमोन ओमफ्राय दा जय होबाय मोजां रानजोब्बाय एसेल' दसे राननो थाखादोंमोन मोजां रानजोबदों। दसे सानदुं ओंखारनायावनो
आं सुवासै दिनैबो जि दंमोन। आदानि आरो आइनि आंनि दंमोन बिसनायाव बग्राया बिसना बग्रायानो
सान्दुंआ मोजां जादोंमोन दिनै
उम गाबोन मा जायो सुवासै आङो जायगा गैयिनि थाखायनो अखासो फैबावगोन बे दाबायदियाव जेबो माबाखौनो होनो हाया दसे दसेनो सान्दुं दसे न‌ अखा मैयाथ' हर रागायासो आखालामोन आं सुबाय दसेनो सानदुं दुंबाय फोरानबाय। अमफ्राय दाख्लैबो सुनै एसे रानहांनाय रानहांनायखौ फोरानजोबबाय रानहां रानहां जाबाय आरो अखाया होबाव हागनाया
दसेनो दहन नांगौ दसेनो थिखो नांगौ जायो नामा?
दहन लाया ओमफ्राय उनाव रागा जोंनानैनो हैै थाथोंसै मा जायो जाथ स दखनलाङो होननानै थाबाय आं ओमफ्राय एलाबाबा अखाबो
औ थगायो अखाया इदिनो। जि दहोननबाथाय अखा हानोसै बोथिखोबाथाय सान्दुं दुफिनसै
माबा गेलेनाय बायदि नों हायोना आं हायो होननायनि
हो हो हो बाबा ना नायनायबायदि
उम।
नोंसिना बोरमाया माबेसे जाखो?
मानैल'सै ओमफ्रायायो दाख्लैयो माबोरै माबोरै जाबायमोन आरो माब्रै माबा दालागिथ' फिसा जाबाय थाबा फिसाया मोजाङै मोजां थाबाय थायबा मेरला जासिगौमोन ओमफ्रायो माबाबायना थैबाय थाबाय दाख्लिफोरबो मानै दाख्लै खेबसेना मानै ओमफफ्राय गैया ओमफफ्राय बे मानै खौनो दाख्लोयो हाया जेबो एरहोननोबो रोंला मानोबो रोंला जोलैयानो मोजां नंला बे होननानै माबा हरबाय हरबाय मानैखौ। मानै मासेल'सो फानहरदों खोमा? अ दा माथाम दं। ख नंआथ' उम माथाम दं मासेल' फानदों उम बिमा बुर बैनि फिसाया बे मासेल' थालांनो हाबाय आरो ओमफ्राय बेखौनो माबा फानदों दाखालियो औ ओमफ्राय दा बे बिमाबो बुर अमाया मानै दङ मासेया दाख्लैयो सबखा जानानै थैबायना बेबो आंहा बोसोराव बिराद माने बोरैबा जाथारदों। सोरनि जानबुं गावगासिनो दे?
हो?
सोरनिबा जानबुंनि माबा खोनाफैबाय आङो।
एखोनाहैलायो नामा?
ओम सोदोब खोना फैदों आङो।
ए आंहालाय मा जाखो सानदों आंबो
इसेल' नांथारसिगौ दा? एसे लाथारसै गैथारलानो।
नोंसिनालाय अमाया माबेसे?
जोंनाव अमाया मासेल' गैया लानोबो हाया गुन्दैयानो दैज्लां बोथोरबाथाय लायनो